खोनादों औ।
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों ओ इन्टारनेट आरो कम्पिउटारनिसो लानानै जों नोंथांखौ सावरायनो नागिरदोंमोन इन्टारनेट आनो जोंनि सुबुं माहारियाव गोबां ओ मोजांबो हामाबो गोहोम खोलैदों बिनि सायाव आं सावरायनो नागिरदों नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां औ सावरायजागोन।
औ जोङो इन्टारनेट होननानै बुङोब्ला जोङो बयबो मि थिगौ जोंनि इटारनेट आ जोंजों बयजोंबो अनसाय जानाय आरो बयजोंबो बाहायजानाय बेयो जोंनि ओ माने बाहायजानाय मोनसे ओ खामानि आइजें आरो आयजेंजोंनो रुजु जायो नङा होनबा इन्टारनेट खौ जोङो मानसि हारिया ओ बाहायो जेरै जोङो गोबां बिथिङावनो जोंङ इन्टारनेट नङाब्ला दिनै आथिखालाव जोङो एख' खामानिखौनो मावनो हारा आरो जाय जोङो ओ सोरांब्लानो जोङो आखाइ मथियाव जों जों लोगोसे थाफायो मबाइल नङा होमब्ला मबाइल गैयाबानो नोङो सानसे जुदि नोंनि आखाइायाव मबाइल गैयाबानो नोङो गोसोखौ सुखुवा सुखुवा मोनो थिग बिदिनो जोंनि साफ्रोमनिबो जिउआव जोंनि मबाइला आखाइयावनो लोगोसे सिथाबनानै थानाय मुवा जाबाय नङा होमबा जेरै जोंद जिउजों सिथाबना थानाय जोङो बेयावनो जोङो थाखा फैसाखौ जों दिनै सेयार खालामनानै जोङो मुवा बेसादखौ जोङो मबाइलजोंनो बायनो हायो नङा होमबा मबाइलजोंनो दिनै थाखा गरसेबो गैयाबाबो नोङो मबाइलजोंनो गिदिंथिनो हायो नों दिनैनि गोदोथ' जोंनो फैसा गोबां नांगौ जायोमोन नङा होमबा फैसा पकेटाव थाबासो नोङो गारि घरायाव गिदिंनानै नोङो गावखौ बै दाबसेनिफ्राय बै दाबसेसिम जानथायाइसिम नोङो बेरायनो हायोमोन नाथाय आथिखालाव जों मबाइल थानायनिफ्राय जों मबाइलजोंनो जोंनि फैसाखौ जेरै गोबां इन्टारनेटनि थ्रुयजों जोङो फनपे गुगोल पे भिम पेटिएम बेफोर रोखम जोङो गुगोल पे बेफोरखौ माबाखौ माने इन्टारनेटनि थ्रुजों जों बेफोर र एप्सखौ बाहायनानै जोङो गोरलैयैनो जों जोंनि एकाउन्टनिफ्राय ट्रेन्सफार खालामनानै जोङो गोबां मुवा बेसादखौ जोङो बायनानै लानो हायो थिग बिदिनो जों इन्टारनेटजों जोङो फ्लिपकार्ट जमेट' बिदिनो जोङो गोबां मेस' बेफोर रखम गोबां आइजें माने इन्टारनेटनि थ्रुयजों जों बेफोर एप्सनिफ्राय जों गोबां न'आव थानानैनो जोङो गोबां सलानि दड्रेस जानाय लोंनाय गासै आदारफोरखौबो गाननाय जोमनायफोरखौबो जोङो अनलाइन खालामनानै जोङो बायनानै लानो हायो बिदिनो इन्टारनेटआ जोंनि सुबुं माहारियाव जोबोर जौगाबाय दिनै जौगानायखायनो जों दिनै नोंथांजों नुवाब्लाबो आं नोंथांखौ नोंथांनि गोसोनि मोन्दांथिखौ आं रायज्लायनो हादों बेफोरबो जोंनि इन्टारनेटनि जौगानायो आरो
उम
जोङो दिल्ली मुम्बाइ इउ एस ए आव जोङो सहैयो जेरै बिरखं गाथोन नङा होमबा जेरै बेयाव जगासिनो नोङो दिल्ली बुम्बाइ कलकाता जेरै आमेरिका गोबां गोबां नो प्रिथिबियावनो नों गिदिंनो हागोन आरो जगासिनो नङा होमबा बेफोर गासैबो जोंनि इन्टारनेटनि जौगानायनि थाखाय। बेफोरो मोनफा मोनफा जोंनि इन्टारनेट जौगानाय। अब्ला जोङो इन्टारनेटखौ गारनानै जोङो जेबो हाबाखौनो जों दिनैनि जुगाव मावनो हाया। बेखायनो आं मिथिनो लुबैदों नोंथांनियाव जोङो इन्टारनेटखौ। आरो मा मा बिथिङाव जों बाहायबावनो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदों।
औ। इन्टारनेटखौ होनबाथ' जोङो ओ आथिखाल बा जोङो। दानि गोदान मुगायाव जोङो। औ ओरैबायदि जामानानै फैबाय माने इन्टारनेट गैयाब्ला जोङो माने मोनसे खोमसि। ओ बबेबा हाखराव एबा जोङो। खथायाव थानाय बायदि माने जायो आरो जोङो मालाबाफोर हमनानै होनना जों मालाबाफोर बेबायदिनो। बेफोर नेटवर्कगनि जेंना जायोब्ला बा गासैबो। माने नेटवर्कआनो जुदि। ओ बन्द' जायोब्ला मानेबा जिंनायाव जों माने। बेयावनोबो जोङो हमदांनो हायो आरो जों माबायदि जायो बा माबायदि
औ।
खस्थ'आव गोग्लैनांगौ जायो थिग बेबायदिनो जोङो। ओ बेबायदि खस‌‌ नुनो मोनो। ओमफ्राय जोङो बेनिफ्राय जोङो मुलाम्फा होनोब्ला जोङो गोबां मुलाम्फा जादों। फ्रोम फारफ्रोम बिथिङावबो। जिखि जाया हमनानै ला नोङो माल फाननाय बायनाय। बेफोर‌ बेफोर‌ बेनि बेलायावबो जोङो ओ मुलाम्फा जादों। बा जौगानो जौगादों बे इन्टारनेटनि थाखायनो लोगोसे आरो जोङो फरायनायनि बेलायावबो आथिखालाव जोङो। इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो फरायनायखौ जों नुनो मोनो बा। ओ आनजादफोर जायोब्लाबो जोङो सिगांनि बायदि ओ रोजा रोजा जों कुइसन पेपार बा। ओ सोंथि बिलाइ ओ खागज बिलाइनि जोङो रा-राननो दरखार गैला बा जोङो। लाबोनो दरखार गैया जोङो गोजाननिफ्रायनो जोङो। बेखौ इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो हरनानै कम्पिउटारजों जोङो दामखौ होनो हायो बा होहोनो हायो आरो बेबायदिनो जोङो बैनि फिथाइखौ फोसावनो थाखायबो जोङो बा। फिथाइखौ जोङो नायनो साननो थाखायबो। ओ जोङो मा जायो दाना बे ओ बायदिसिना बे मिसिन नि गेजेरजोंनो जोङो नुनो मोनो खालामनायखौ। लोगो बेबायदिनो ओमफ्राय जोङो बैफोरनि फिथाइखौ फोसावनायावबो बे इन्टारनेट थानायनि थाखायनो जोङो माने गोरलैयै फोसावना होनो हानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो इन्टारनेट आरो गुगोल बेजों जोङो माने गोबां हाबाखौ मावजोबनो हायो आरो बे इन्टारनेटजोंनो। हमनानै ला जोंनि दा आथिखालाव। ओ बहाबा थांनोबाबो जोङो बे नेटनि बा एबा ने। नेटवर्क इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो थांनो हायो मानोना जोङो गुगोल ओ मेपजों जोङो बे मेपखौ खुलिनोबो जोंनों बेयाव मा नांगोन नेट नांगोन। इन्टारनेट बे इन्टारनेटआ थाब्लासो अब्लानिया जोङो बै गुगोल मेपफोरजों जोङो बिनि जायगानि ओ। टेलेकसन एबा। बिनि सिनखौ जोङो लामाखौ नायनानै जोङो थांनानैनो। थिंजों बेबायदि सहैनो हायो जेनेबा जोङो नुफेरै जायगाखौबो। बा मिथियै जायगाखौबो जोङो बेबायदि थांनानै मोनहैनाय हायो आरो बेफोरबायदि खाबुआ जोंनाव जादो
नोंगौ
औ
नंगौ नोंथां बुंनाया सैथो जोंनि इन्टारनेटनि बाहायनाया जोबोर गोख्रै माने जौगासारदों जोंनि बे आथिखालाव जोङो गोबां बिथिङाव जों नुयो दिनै ओ इन्टारनेटनि थ्रुयैजों जोङो गोबां टिभिखौबोस सालायनो हायो नङा होमबा टिभियाव नों कानेक्सन खालामनानै इन्टारनेटनि थ्रुयैजों नोङो खानेक्सन खालामनानै नोङो टिभिखौबो सालायनो हायो थिग बिदिनो जोङो इउटुब सालायनानै जोङो गोबां फिलिमफोरखौ जों इउटुबाव नायनानै दिनै रंज जानो हायो मोसानाय मुसुरनाय लोगोसे जोङो फेसबुक टुइटार बिदि बाहायनानैबो जों दिनै गोबां माने मुलाम्फा खामानि मावनो हादों आरो दिनै इउटुबनि गेजेरजों गोबां मानसिफोरा दिनै लाख लाख क्र क्र फैसा आरजिदों। जाय बिथांमोनहा जेरै मिलियन मिलियन भिउ जायो। बिथांमोना दिनै क्रर फैसा आरजिनो हादों आरो इयउटुबनि गेजेरजों। फेसबुकनि गेजेरजों टुइटारनि गेजेरजों बेफोरनि गेजेरजोंबो जोंनि दिनै गोबां मानसिफेयो मानसिफोरा रां आरजिनानै दिनै न'खर जौगानायखौ जोङो गोबां नुसोगारदों आरो मानोना बेफोरबो मोनफा मोनफा जोंनि ट्रेड जालांनो हमबाय मानोना बेखौ बाहायब्लासो दिनै आथिखालाव जोङो गोबां मानसिया इन्टारनेटजों बिदि जादों आरो आरो लोगोसे जोङो गाज्रि जादों होननानै बुङोब्ला जों नोंथां इन्टारनेटजोंबो गोबां गाज्रि जादों जाय बिथांमोना दिनै ससियेल मिडिया याव गोबां मालायनि आबां जाबां फट'फोरखौ होलाबायनानै सावगारिफोरखौ होलाबायनानै बिथांमोना दिनै ओ आपलड खालामनानै दिनै सोरनिबा मान हानि खालामनाय बा सोरनिबा खैसारखौ खोल सा खैसाराव खोलैनाय बेफोरखौ मा हाबा मावनायखौबो जों नुदों आरो मानोना बेफोरखौ मावोब्ला सोरनिबा फट'खौ नोङोस जोंहा लासैैनो आपलड होयोबा बेफोरबो मोनफा मोनफा ओ माने क्राइम आरो मानोना गुबुननि ओ सावगारिखौ नोंथाङा उइदाउट बिथांनि पारमिसन मोना लाखिनो नोङो बिथांनि बिथोन मोनालासिनो नोङो बेखौ नोङो आपल'ड खालामनो हाया आरो सोरनिबा भिडिअ' सोरनिबा बिदिनो सावगारि बिदिनो गोबां मानसिफोरा दिनै ओ इदिट खालामनानै गोबां सावगारिफोरखौ गाज्रि गाज्रि सावगारिखौ दिनै सेयार खालामनायखौ जों ओ ससियेल मिडियाव नुदों। बेफोरो मोनफा मोनफा ओ माने क्राइम आरो जाय बिथांमोना मालायखौ दिफार्म खालामदों मालायखौ जेरै मालायखौ जोङो गाज्रिखौ खालामनायाव खोलैदों। बिथांमोनाबो बरनाम होदों बेफोरखौ मोनफा मोनफा दायनिगिरि साजा मोनो। बेखायनो ससियेल मिडियाखौबो मोजां बाहायनांगौ आरो ओ नंथारै जाबुं जुबुं जेरै खसाब गारनानै बिदि गावगायनि देहा सोलेरखौ देखायनाया बे ससियेल मेडियानि गेजेरजोंबो गोबां गोस सारदों आरो बेफोरनिफ्राय जोङो रैखा मोननो थाखाय जोङो ओ गावबो गाव सांग्रां जानांगोन मानोना ससियेल मिडियाखौ मोजाङै बाहायोब्ला जोङो गोबां जो फिथाइ मोनो आरो जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो ससियेल मिडियानि गाज्रि गोहोमखौ।
औ नोंथां थ' बेबायदिनो जोङो ससियेल मिडियानि गाज्रि होनोब्ला जोङो ओ गोबां आथिखालाव माने ओ जेनेबा मानसिफोरा बेयावनो लोंहाबना थानानै बा ओ भिडिअ' बायदिसिना बानायनानै बा ओ रिल्स भिडिअ' बेफोरबायदिखौ नायनानै माने गोबां मानसिफ्रानो टाइमखौ ओरैनो बारग' हो-होदों आरो ओ ओ खामानि मावनाय दावनाय दां-दांनायनि फारसेबो माने मालाबा समाव बिसोरो ओ बाद होनाय बा मावाला मावनो बानाय बेफोर बायदिया जादों लोगोसे फराय ओब फरायसाफोरा ओ फरायनायाव माने गोसो गैयै जादों आरो बिफोरबायदि भिडिअ बानायनानै बा भिदिअ होनायनि गेजेरजों बा सोरनिबा ओ भिडिअ होनायफोरखौ मोसानाय नायनानै फेसबुक इन्सटाग्राम बेफोरबायदि ससियेल मेडियाफोराव गोदो हाब गोदो हाबना थानानै ओ गोबां माने जोंनि लाइमोनफोरा ओ गुबैयै बुंनो थाङोब्ला बे लाइमोनफोरा गाज्रि जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो आरो बेनि गेजेरजोंनो माखासे समाव जोंनि ओ समाजाव ओ जेरै- हा-हाबा जालायनाय लाना खारलायनाय बेफोरबायदि जाथायाबो बे ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो लोगो मोनलायनानै बा नुलायनायनि गेजेरजोंनो माने जानानै फैदों आरो बुंनो थाङोब्ला बेनि अनगायैबो जोङो सासे ओ हाबा जानाय आइजोआ ओ बो आइजोआ बेबायदिनो सोरबा हाबा जाखानाय ओ सोरबा हौवाजों बा सोरबा सेंग्राजों खारलायनाय बेफोरबायदि जाथाया माने गोबांनिफ्राय गोबां जानो हमदों आरो औ
अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबायमोन जों सावरायनांगौखौ बेखिनियावनो दो-दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
जागोनदे नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां।